खोनायाखै खोनायाखै नामा? ए ए नांथानाय‌ खोनाफैदो आरो
औ
मा खालामदों?
दासो ओंखाम जागोन ना आब' फनानो थाङा थाङा जादों मा जादोंथाय
जानो आं हरनाय नायाखैनो दंनाव
द हरनो नागिरदोंमोन आं सासे मानसिनाव ओमफ्राय थाङाखै मा ओंख्रिमोन आब'
जोंहानो दा संगसिनि मोनाखैनो माबासो जोगन्नाथ जों साबिन ओमफ्राय फटल भाजा
ए
बिला नों सालाय मा
जोंना माबासो ओ आलु मथर ओमफ्राय जोगोलावरि सबाय बिमा लाब्रा ओम फ्राय मैखुन बा माबा फाजा
ए गोथावानो
औ
उम
अबेनि आबआ
आङो ओरै बिजिंथिंजायनि
ए
बिजनि खुख्रुखौ मिथियो
खुखुं औ औ
ए
थामफेराखै जायखिज मोनथियो
खोनाबाय आरोना
ओ खोनाबाय
ए नोंहालाय
आं ओरै चिरां काजलगाव
ए
काजलगावनि ओरै साहा फैथारनांगौ आरो जों साब्रै खरमथला
ए
उम साब्रै जोहा
आय-बाबा
औ ओमफ्राय फंबाय आंं
ए
आं देरसिन जाहैबाय आरो
ए उम
औ
उन्दुबायबो नामा
उन्दुआखै दा जाखांदों ओरैनो
थाबायलाबायद आङो ओरैनो ओहो आं दा दिनैजों दिनैजोंसो सानथाम जादों आब'
ए गोदान गोदान ए आंबा खुलिदोंबाबो रायलायानो ओरैसो थाबाय थायो रायलायनायानो जाया बांसिनानो
औ
मैयाबो रायजलायाखै दाख्लैबो रायलायाखै
उम आंहाबो एगजाम खाथिमोननाय बेखायनो राय हाबथ'वाखै आङो हाबथ'वाखैमोन
ए
ओमफ्राय दाजदमोनहा बुंहरदोंमोन आरो
ओ
नोंलाय माथो जयेन जायाखै ओ जोब्बाय
ए बेसेबांआव बायो
बिए सिक्समोन
ए मोजाङानो
औ
उम
सोर सोर दं आब'मोनहा
जोंहा माबा दा सय सयजन जायो आरो आंनि बोराइ ओमफ्राय फिसाजो सासे दंमोन बेनो ओमफ्राय आं ओमफ्राय माबा बिहाव बिहुनजो ओमफ्राय बिबोनां सासे दङ हौवा
ए
ओमफ्राय सासे दंबावोमोन बिबोनां हिनजावा ओमफ्राय दाख्लैबावैसो हाबा जादों आरो
ए
बारा बाववाखोय
उम
दंजोबो न'आवनो
जोंना आलदा आलदा जाबाय
ए आदामोन दंमोन
ओहो बाबा मादै मोन दंमोन आरो मादै आबौ आबै गासिबो आलदा जाजोबबाय
ए
न'आ खाथि खाथि आरो नांजाबलायनायखा
उम
उम
उम माइ गायाखै नोंसा
जोंना सुखानिसो होयो आब'
ए
हाया गोजानावसो ना बेखायनो एसे गोजानावसो
अ अ जोंहाबो गायानो ओरैहाय जोंथिंजाय माइ गाया ए
दां
उम
ओमफ्राय आबैमोना गायो आरो ओहो हायाखै जोमैसो लादों दा हागोनदां
जोंथिं हाखांबाययानो नै दासो हाथवासोयलाय
दहाय माबायावसो हादोंमोन सानाव दसथा नयथा बिदिसोआव
उम फुंङाव हादोंमोन जोंथिं ओमफ्राय माबादोंमोन आरो हायाखैमोन सानाव ओमफ्राय दासो एसे हादोंमोन।
ओ एखमबा
हा? मा होन्दों आगै?
एखमबा खोनायाबो ने आब' इयाव
औ बिदिनो जायो माबा टाववार नांनाय नाङै थायोना थावआर नाङाबाथाय खोनाया।
सासे सासे मानसिजों रायलायदोंमोन आं ओमफाय बिनि रायजलायनायखौ खो फैया ओमफाय आंनि रायलायनायखौ खोनाहैयानो इयो।
ओ इदिनो जायो बै बैनि नाङाबाथाय बिदिनो जायो रायलायनाय सासेनिखौ खोनायो सासेनि खोनाहैया जायो आरो
ओ
ओंखायनो टावार नांनायबासो रायलायो आरो रायलायाबाथाय ओरैनो दानजालांबा मोनाना लस जायो।
औ ओंखायनो टाइम जाबासो दाननांगौ।
उम
जोंथ' खोनायाबाबो ओरैनो हारसिंनो रायज्लायलाबाय थायो सासे बिब'जों आजों। इयाबा हारसिं रायलायनोसै ओमफाय आंहाबो हारसिं राय्लायनोसै बिदिसो खालायो जोङो। टाइम जायाबा जेबो खोनायाबा आरो
उम।
उम।
बेलेगफोरनाव हराखै?
हराखै आं दिनै।
ए आंबोथ' रायलायनायानो जाया ओम
फनानो थांद'वाब्रा एखायनो
ओ आंहाबो दाख्लैयो माबा सासे मानसिनो हरदोंमोन बिदिनो ब्लेंक थांदों आंनाबो मोननै गोजो ब्लेंक जादों। थाङैया थुबाबो जायाखै थुबाबो जायाखै बिदिनो थांदों।
उम उम बे जिर'जानायाबो माबानानै दाननानै आरो होफिनजायोना बेयावनो?
जिर' जानायनिया?
औ आंबा मैया बिदिसो खालायदों।
होफिनजायोना होफिनजाया मिथिया आं बानायनायाखै।
होफिनजायो।
ए बेनावनो हरफिननांगौ आरोना ने ना बेलेगनावबो
दस्रानि नाम्बारखौबो होजायो दस्रानि नाम्बारखौबो होजायो।
ए आं बानायफेराखैनो बानायनायफेराखै आं।
आंनाबो मोननै दङ मिथियामोन आं दाख्लै गोदानाव बेखायनो ओमफाय मैयानिफ्राय खालायनाय जायाखै जादों।
ओम ओम ओंख्रिसो एरदां दासो संगासिनो थाबखौनो जाया जोंहा नयथा गाहाम जालायो।
उम जोंना थाब जायो माइ गायनाय बोथोरनो बेदिनो।
ए ओ
एगजामबासो थाब जाया जोंना औ। दाना जा थाबथाब माबायोना सा
उम माबायो टाइमा थाब थाङा आमफाय माबायो आरो
साना गोजौ
टाइमआ थाब थाङालायनो सान टाइमा माबायो थाब थाब थाङो सानासो थाब मोनाया ओमफ्राय
उम दोयोफोर हानो हागौ बे अखाया
उम। दाबायदिनि अखाया माबाहाय जायगा जायगा लायै लायै जायगा लायै जायगा हायो। बाना जायाना नोंसिनिथिं?
ओहो
हा?
ओहो जाया आब'।
ए बाना जालाबाय थादों बेलेगाव।
औ
औ
माबायालाय गोरलैयालाय बेसेबां क्लास मोनखो आब'?
हा?
गोरलैया बेसेबां क्लास मोनखो?
माबासो आगै मा होनो दासो बोसोरथामानो जायाखै उन्दैसो उम बोसोरथाम जानो नै माबा फैबा आगस्ट' फैबा बोसोरथाम जासिगोन आरो।
औ
ए गेलेगासिनो माबायाव न'आव बिफाजों दङ
ए
उम
बेसेबां गोबाव जाखो आबौआ रायज्लायनाया?
रायलायनाया बावाखै आंबो रायलायनाया ओमफ्राय फुलिनायाबो बावाखैनो ओमफ्राय आरो रायलायानोना आङो माबाल'सो सोर थांदों बार' जाबाय खोमा बार'।
ए आंना एबारसो एगार' जागोन
ए दा जों
औ सानथामल' जादों दिनैजों
ए नोंहा एगाराव अरालायबायानो
औ सासे मानसिजोंनो सानै खननै रायलायनो मोनोना?
ओ
उ
खननै खनथामबो रायलायो खोमालै सोरबा माथो दाबल दाबल रायलायोलाय। सासे मानसिजोंनो ए उम आंनाबो सोरजोंबा खन सोरजोंबा खनसेल' जादों ओमफ्राय आं हराना बांसिन दानो
औ
ओंखायनो बारा दावखोआखै।
उम
उम
हरबासो एसे बारायो ने आब'?
ओ आरो मा होनो बे थाखसा जोबबाबो आरो नों हरनो हायाना बेलेगनि हरनायखौल' नेनांगौ जायो।
औ
हसा बुरजा ब्लासो हरनो हायो
उम
उम
आंहाबा दाख्लै सासे मानसि हरनाया जिरसो जादों
ए नों हरदोंमोन ना बेलेग बे
बे हरदोंमोन बेलेग हरदोंमोन ओमफ्राय बेयावनो जिर' जाना थाबोबाय बेयाव मिथियाखैमोना आंङो बेखायनो
उम उम
एबार मिथिनाय ओमफ्राय
मिन्थियो उनावसो मिथिखायो गोदानावलाय मिथिखायाना। आं मा मिथियामोन माबोरै बानायबा जायो बोरै बानायनांगौ। '
थाइम माबा थाइम जाबायमोन आब'। बिदिनो हरबाय थागोन आं आब' औ दे।
थाइम मोनबा थाइम मोनबा रायलायनोसै दे आगै दे।
आब'
उम
हुम